नोंथाङा फ्रिमोन नामा?
औ दा फ्रिथ'।
अ आंबो फ्रि दं ओंखायनो माइ गायनानै फैनानै जाखांनानै एसे जिरायनाय टाइमाव फ्रि टाइम लानानै एसे रायलायनो सान्दां।
ए ए
माइ गायनानै फैखांबाय आरो?
औ माइ गायनानै फैखांबाय।
मासि बुरजा गायना फैखो फालाय दिनैलाय?
दिनै
औ
ओम बारा बुरजा गायनो हाया। साथामल' जायो नालाय।
औ
बिदिनो जिराय जिराय माबासो देर बिगासो गायनानै फैनाय बायदि जाबाय।
ए
हानोबो हानोबो बांद्राय गोबाव गैला। नोंथाङा औ। नोंथांमोनहा माइ गायोना गाया?
जोंहा माइ गाया गायनाया।
ए होमबालाय मोजां। जोंहा गायो।
गायनाय जाया जोंहा।
उम उम जोहा गायो। दैज्लांबाथाय इसे माइ गायाबानो उफाय गैयाबो नालाय।
औ।
बायनानै जानोबो हाहैजोबा।
औ औ।
ओंखायनो जा एसे हा दं बेखौ गायनाय जायो आरो।
माथो ओंख्रि जागोन नोंथां मोनालाय?
उम दा माबा न'आव थाग्राफ्रा खुमब्राजों दाउजों संनानै दोनदों।
ए ए ए। जाखांबाय आरोना दाथ'।
औ जाखांबाय ओं। मेंनानै फैनानै बेजोंनो बे ओंख्रि मोनसेजोंनो थिगसे जाबाय।
गोथावबो जायोना खुमब्राजों दाउजों।
औ मेंनानै फैबाथाय उखैयोबो। उखैनायजों
उम जानो हायो।
जानो हायो औ।
सासे न'आव संनो थालांखानांगौ जायो। नङाबा गायनानै फुनानै संफैनांगौबा बिराद मेंनाय जायो।
औ। नङाबा आरो खस्थ'द्रायबो।
औ खस्थ'द्राय जायो। ओंखायनो सासे थालांनानै गायनांगौ जायो।
औ।
हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? अ। दा उन्दुबाथाय दसे उन्दुगोलांनायबो जायो नालाय। ओंखायनो उम गोलांबाथाय बोरैबा दोबो थांफ्लाङो। ओंखायनो बे जिरायनाय टाइमाव एसे रायलायनो होननानै फन हरदां नोंथां।
ओ। थिगानो जादों आंबो दा जाखांनानै ओरैनोसो जिरायनानै दंखायो।
अ जेबोथ' दिस्टाब मोनाखैना आं रायलायहरनायाव?
मोनाखै मोनाखै।
अ।
आंबो दासो जाखांनानै
औ मोनसे ओरैनो थानाय समाव रायलायनो होननानै फन हरनाय जादां
औ
आर दाहाय बिदिनो थिनथासोआवनो ओंखारलांफिनगोन नालाय गायनो फुनो
औ
हायागौमानि बिदिनो रेस्ट गैया बारा बुरजा बो नङा नालाय हानो बारा गोबावबो गैला
मासि बुरजा दंबावो फालाय गायनांगौ आलाय दा?
मा थिन बिगासोल'सै
ओ जोबथार सिगोनानो ना
ओ गैला बारा गैला
औ
हानायालाय थाबैनो हाहैसिगौमोन अखाया ओम गैथ'लालायना दोमैदोंबाबो अखाया हानाय जायाखै माखासे खिनियाव दैया रानलांजोबनाय जाबाय ओंखायनो एसे लेट जानाय बादि जाबाय जेखौ दै दङ बेखौ गायगासिनो दङ आरो दा
औ औ
अखाया जुदि हानानै हानानै दै थायोबा थाबैनो हागौ
अखा हायाखै दिनैहाय
ओहो हायाखै दोमैनाया दोमैदों जाम्फैबो दं आरो दंनायालाय जाम्फैया बिदिनो ओम आर बयनोबो नांगौ नालाय
औ औ
बयहाबो दै नांगौ नालाय रानलायनानै माबानाय जायो
औ न'हाथो हारसिङै माब हाजोबनो
औ अहायनो गैथ'वा दा बे खाथिनि मानसिया गायगासिनो दङ आरो
एहे
ओम जाम्फैनि दैजों
औ
ओंखायनो जोंनाव गैथ'वा बिदिनो थेस'नानै गाव गाबा गावनाव सोनानै लानाय जायो नालाय दैया बाहाय एसे थाथ'नांगौ जायो आरो फाला बदल
जोंहा बिथिं हादों दिनैहाय अखा हादों हानायालाय
ए अखा हादों ओम ओम गैथ'वा जोंनाव जाय खिया दिनालाय हागोन बायदि दसे सेनो जोमै जायो दसेनो एसे स्रां जायो बिदि जानानै दं आरो हागोन ना मागोन बुंनो हाला
दा हाथ'वाखै हानाया दनै हराव हादोंमोन
ए हराव हादों आरो ना गैया जोंनिथिं गैया जोंनिथिं हानाय जायाखै
लांदां
जायखिजाया दै मोननानैल' दङ।
उम उम
मा मा खालामनानै थायो नोंथांमोनहा?
आं बांसिनानो खामानि थाबा खामानिफ्राव माबाबाय खामानि मावबाय। अबहायबा थांनांगौ दंबा थांबाय ओमफ्राय ओरैनो दा मबाइल गेमफोर गेलेयो इउटुब। फोर नायलाबायो फिल्मफोर नायलाबायो आरो।
ओम गायनाय फुनाय गैयैखाय सोंह रदां जोंहा एसे बे गायनाय फुनायजों फुं आरो बेलासियाव टाइम खाथायनाय जायो आरो दासान्दि।
ए औ ओहो ओ बेखौनो माबाना बेयावनो टाइम खाथायनाय बायदि जायो।
औ बेयावनो टाइम खाथायनाय बायदि जायो।
औ दाथ' माथो खालामनो दालाय
दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो। दायो गैया माइयानो गायहैबावनांगौसो बेलासियाव। मा मा खामला सासेल' मोनदों नालाय।
ए ए
ओंखायनो थांफाबाय थानांगौ। जायो खामलाखौनो मोनलायनो नागिरा हाजिराफोरखौनो।
हाजिराया बिसेबां लायो ओमफ्राय नोंसिनि थिंजाय हाजिराया बेसे
हाजिराया जोंनि थिं माबा लायो साराय तिनस' सानसेयाव।
साराय तिनस'।
औ दस्राथिंजाय माबायदिथाय जानाय लोंनाया गाव गावबागाव
औ औ
दस्राथिं माबायदि होयोथाय जोंनिथिं बेबायदि होयो आरो दासान्दि।
औ
जानाय लोंनाय गैया बे जानाय लोंनाया गाव गावबागाव लांनानै जानांगौ। ओमफ्राय बिदिनो साहा फानि हैनाय जायो आरो।
औ साहा फानि खौथ'
औ होनांगौ जायो।
औ औ
उम
ट्रेक्टरजों हालौओना मोसौजों हालौओ जाखो नोंथांमोनालाय?
जोंहा ट्रेक्टरसो होग्रोजोबो गासिखौबो।
औ
टर होखांनानैसो गायनायाव मोसौजों हालेवनानै गायफिननाय जायो।
औ औ माबैसे दं जाखो? मोसौआलाय?
माब्रै हालिनै जायो।
हालिनै माने
उम हालिसेयाव मानै मानै नालाय
ए ए मानैखौ हालिसे होनो आरो।
औ मानै खौ हालिसे होनो नोंथाङा मिथिथारा नामा?
मिथियामोन आं मिथिनायालाय।
जोंहा माबा गायग्रा मानसि जाबाय नालाय।
ओम ओम
मिन्थियो बेफोरखौ।
औ
जायखिया मानैजों हाैसे बुङो आरो मासेजोंथ' एवजाया नालाय।
औ मासेजोंथ' बहाय एवजानो।
औ मानै जोंक मा संग्रायनानैसो हानाय माबा एवनाय जायो नालाय।
औ औ माइयालाय मानसिफोरुर लांखारो जाखो नोंथांमोन नालाय?
माइखौ आं मिथिला दाना माइनि फारसे आं माइ हानाय समाव आं बिदिखौ खबर लाला आरो
ए
जायखिजया जालाय फानलाय बोसोरसेनि एसे बारा थाङो आरो
बमा एखमबा एखमबा माबा माबिनो। नांथारौ गोनां जायोब्ला आखयावथ' थाखा फैसा थाबाय थाया नालाय। माइखौ फानहैब्रबनांगौ गोनां जायो।
ए ओइ नोंथां नै माबा माबा हाननो नोलै होननायलाय लिंहरगासिनो दं।
ए ए दे दोनथ'जायो जेबो नङा। दे होमबालाय।